औ
नोंथां मा खामदों?
ओरैनो दं नोंथां।
ए अबाव दं दालाय?
न' आवनो दं‌ नोंथां।
अ बेरायहैथ्राराखै अबेबा जायगाफोराव?
बेरायहैथ'वाखै बेरायहैनायालाय
अ बेरायहैनांगौमोन ना काास्मिराव
बेरायहैयाखै
बेरायहैगोन ना हैया काश्मिराव
थांगोन र' थांनो सानदोंमोन मा जायो नायनोसै।
थांनांगौमोनना खनसे खनसेबो थांनाय जाथराखै।
ओ
मा मासा बांसिन
ओ थावांआवसो बिराद बेरायनो लुगैदों थावांआव इदिनो जोंथ' जोनोमाव खनसेबो बेयाव इदिनो जोंनि बिथियायथ' बरफ गोलैनाय खाथि-खाला बिदि बरफ गोलैनाय गैयाना?
अ औ ओ
थावांआवसो बिदिनो बरफ गोलैनाय जायगायाव बिराद बेरायहैनो लुुबैदों आरो बि बे जायगानि नुथायफोरखौ नायनो लुुबैदों आरो माबायदि? दि माबायो?
ओ थांजागोन र' सम लानानै आंबो थांफेरखायाखै। जाय नुफेरखायाखैबो थावांखौबो खेनसेबो थांनो मोनाखै।
ओ बिराद गोजानबो जायोना जोंनि इनिखायनो थांनो सानबाबो थांनो हाया।
ओम थांनो लुगैबाबो थांनायखोनो जाया माथो।
ओ आरो ओरैजाय मेघालय, शिलं बेफोरावबो बिराद बेरायनो लुुबैदों आरोना। थांनो लुगैदों जोनोमाव खनसेबो इदिनो जों बेरायबाबो गावबा गाव निजे खामायनाय फैसा जों बेरायनां आरो बिमा-फिफानि फैसाजों बेराय आ आरोोना बेनिखायनो दाबो बेरायथ'नो हायाखै आरो बिदिनो खामायग्रोदों नालाय। उनाव राव फैसाफोरा ज' जाबाथाय बिदिनो थांनोसै।
ओ काश्मिर, शिलं, टावां इफोर जायगाफोरा बिराद मोजां नो माथो
औ शिलंआथ' जेब्लाबो बि गरम बोथोर जा गोजां बोथोर जा गोजांबायानो थायो बे जायगाया जोंनि बायदि इयाव गरम बोथोराव फ्राय इदि गरम जानाय बायदि बे शिलं जायगायाव जाया आरो आरो मेघालयाव इदिनो माबा होननाय खोनादों बेफोरखौबो बिराद नायनो लुबैदों आरो आङो बेरायनायजोंबो बेरायनायजोंजोंबो जों बिराद सोलोंथाइ लानो हायो आरोना जेरै बेलेग बै बेलेग जायगानि थानाय जानाय इदिनो बेफोराव माबायदि बानायनो रोङो माबायदि रायलायो माबायदि थायो बेफोरखौ जोङो फैनानै जोङो नैबे जोंनि जायगायाव बिदिनो फोरोंफैनो हायो आरो बेनिखायनो बेरायनायाबो बिराद मोजां
उम मोनसे मोजां माबा
औ
इकजामनि थाखाय
औ आरो जोङो बिदिनो काजिरङा बेयावबो जोङो बिराद बे थांनो लुुबैदों आरो आरोना आङो थांफेराखै बिनि बे गानदाखौ बिदिनो बे समायना रमायना जिब जुनार दंसोयोना बेफोरखौ नाय नायनो लुबैदों आरो
उम एगजामफोरावबो मिथिया आरो जदिबो जायगायाव बेरायै बेरायै थायो काजिरङा थांबाबो जिब जुनारफोरनि नामफोरखौ मिथिजोबो
औ बेफोरो माबायदि थायो माबायदि मायो मा टाइमाव बिदिनो आदार जानो ओंखारो बेफोरखौ मिथियो आरो काजिरङायाव थांबाबो
ओंखायनो सम सम लोगोसे समजों बेरायफानांगौलै
नोंथाङालाय अबे अबे जायगायाव बेरायनो मोनखो आरो अबे अबे जायगायाव बेरायनो लु- बैदों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थ' बर्थ'मान थांनो मोनफेराखै दा थांनो लुबैगासिनोसै टावांफोरावथ'
औ जोंनाथ' दा मा बेरायबाबो बिदिनो गामि एरियायाव बेरायनाय बिदिनो अबावबा गोलोम बोथोर नालाय अबेबा दै माबानाय अबे जायगायाव दै गुसु गुसु गयो बेफोर जाय बेरायनाय बेफोरल'सो आरोना जोंना इसिबां बिदि गोजान गोजान थांनायनि बांसिन टारगेटनो गैया होमबाबो जोनोमाव खनसे थांनो लुुबैदों आरोना
ओम बांसिन थाववांयाव बाइकफोरजोंसो थांगोनदां ना मानसिफोरा?
औ बाइकजोंसो थाङो मालाय बेबो बाइकयाबो हिमालया बाइक जानांगौ बांसिन हिमालया बाइकफोरजोंसो थाङो मालाय
जानला मोनला बाइक जोंथ' थांनाय हाया ना इयाव मानखोनो थान न' खोमानो जारला मोनोनला बाइकबाथ' बेखायनो हिमालया बेफोर दिउकफोरालाय थांजायो आरो बेफोरजों
ओम
बेरायनायनि थाव खरसा नांलायगोनलाय फैसा
औ बेनिखायनो जों बिराद बेरायबाबो औ बेराय बेरायबाबो बिराद फैसा नांगौ आरोना दा जोंथ' बिराद गोजाननि जों अबाव थाउवांफोराव थांब्लाबो जों रुम थानांगोन रुम थानायावबो बो जानायनि रुमनि बिराद खरस नांगौ आरोना बेनिखायनो बेरायनोबा जों गावब गाव निजायैनो खामायनानै बेरायनांगौ आरो दा खामायना नागारदों उनाव बेरायदों आरोना बिमा बिफानि फैसायाथ' मा सोरबा सोरबा बिराद मानसिफोरानो बिमा बिफानि फैसा लायै लायै बेरायलाबायो
सोरबा सोरबा फैसा हरनो हाथारै गोरिब गुनद्राबो थाथारो नालाय ओमफ्राय दा गावबा गाव खामगोन दा गावबा गाव खामायगोन गोरनानै थांनो हागोन आरो
औ ओम नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव थांफेरखो?
आं बे खाथि खालायावनो थांदोंमोनलै मा जायगा होनोमोनथाय
बावलायलांबाय आंखौबो नोंथां
औ
थांफेराना खनसे खननैल' थांनाय जायो बावलारजोबबाय नामखौनो
औ आंबो बिदिनो बारा बेरायनाय जाया होमबाबो बेरायनो सानदों इदिनो बेलेग जायगा जायगाफोरनि रायजलायनाय जोंथ' दा बेलेग जायगायाव बेरायहबा बिनि रायाय फरायनाय रावखौबो एसे एनै सोलोंबोनो हायो बे जायगायाव मा बायदि मानसिफोरा माबायदि गाननानै जोमनानै थायो बेफोरनि बागैबो जोङो मिथियो आरोना बेरायबाथाय बेनिखायनो बेरायनांगौ आरो बिराद जायगा दानि जुगावथ' बिराद समाय बिसोरनो ओंखार ओंखारबोगासिनो दं उम
ओंखायनो मिथियो बाथ्रा साथ्रा रायलायनायखौ
उ
नोंथाङा ले बबे जायगा बेरायनो आरोखि
आंथ' बारा आंथ' जेरावबो थांनाय जायाखै होनबाब उनाव थांनांगोन बां खनसे मेघालय शिलंआव थांनो लुगैदों आरो शिलंङआ आरो बिराद शिलंआवथ' बिराद मोजां बिदिनो गुसु जेबो गुसु जाबाय थायो मानसिफोराबो बिदिनो जेराव गुसु मोजां मोजां जाबाय थायो बे जायगायाव बिराद मानसिया साफा जासोयो आरोना आरो बेफोराव बिराद इदिनो गाननाय द्रेसफोराबो बिराद खम होननानै खोनादों आंनि बेनि बेसेना आरो दा जोंनियावथ' बिराद दाम गोसा
थाङाव आं शिलं काश्मीिरफोरनि साफा साफा थार आरो मानसि
औ काश्मिरावबो जि बेरायनो लुबैदों आरो ना थांनो मोनगोन ना मोना नायनो बेनोसै आ थांबाबो बिदिनो लोगोफोर ज' ज' थांनांगौ आरो ना हारसिं हाला बेराय जाया बेफोर जायगाफोराव
लोगोफोर ज' जानानै थांसै आरो खनसेसे टाउनआव
औ थांनांसिगोन
लोगोफोर बुथुमग्रदो आराम जमा थांसै रायलायनानै
औ थांनोसै मा जायो
बिजनेस खालामदो जमा होननानै
औ आरो आंथ' थाव माबायाव थावआवथ' जि थांनो लुबैदों आरो
थांलाय मोजां आरो मानसिफोरा थांबाय थायो आरो टाउनफ्राव थांबाबो बिदिनो मा होनो ब्लग भिडिअ इउटुब चेनेलफोर खुलिनानै जायगाफोर दिन्थिनानै खोन्थानानै हगारनो हाया आरो मसौ
औ औ बिराद मोजां आरोना बेफोरबायदि इदिनो आरो जोङो इदिनो मबाइलफोराव बो जो बिदिनो जोङो जेसेनो बे बेरायनानै जसेनो बेले बेजे जा जायगायाव बेरायनानै जों जेसेनो मबाइलाव भिदिअ बानायनानै बिदिनो फेसबुकफोराव ह हगारबाय थागोन एसेनो जोङो गावनि थाखाय इनकामबो जानानै फैयो आरो दानि दिनावथ' मबाइलावथ' बिराद फैसा जेनेबा जेरैबो फैसा खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै फेसबुक इन्स टाग्राम बिदिनो बायदि बायदि आरो माखासे गेमफोरावबो जोङो बिराद खामायनो हायो आरो बाय बेबायदिनो जों बिनिखायनो जोङो इदिनो गावबो गावनि थाखायबो गावबो फेमा मास जागोन इदिनो जायगायाबो फेमास जागोन आरो गावबो बेरायनो मोनगोन आरो इनि थाखायनो जोङो जेसे हायो एसे‌ बे बेरायबायथा आरो भिडिअ बानायनानै हगारबाय था आरो
ओंखायनो सेनेल मोनसे खुलिनोदां इदिनो जायगा जायगा बेरायहैनायाव भ्लग भिडिअ बानायहैनो
औ
माना जायगा जायगाफोरबो नुहैगोन ना होमबाना
औ दानि दिनावथ' मोजां मोजां जायगा मोजां मोजां बि बानायनो हाबानो बिराद फेमास होनबा नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां सेनेल खुलिदोलै नोंबा नोंथां बेरायनायनि जमा सानैजों होलां थांसै थावांफोराव
औ दे होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय उननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय दे होमबा बे बाय बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा नोंथां जाहा टाइमाबो जानानै फैबाय
ओं दे दे नोंथां